औ खोनादों ना नोंथांङा
औ औ
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो।
दङ मोनाबिलिनि बार जादों।
ओ बिदिब्ला बर' हारिनि सोमोन्दै रायलाय दिनि
औ दे जागोन
औ आंनो जागायग्रोसै नामा?
औ दे जागायदो दे
बर'फोर बुङोब्ला ओ जेन्थ' बयबो हारियानो मिथिजोबो ओ बर'फोरा जाबाय समाजारि राहा, राव, थुनलाइ धोरोम आरो ओ गेरेमसा हारिमु थानाय मोनसे माहारि नङा होमबा ओ बर'फोरा सा-सानजा भारतनि गोजाम सुबुं हान्जा।
औ
बर'फोरा सा- सोनाब बंग'आव ओ गुवार रायजो दंमोन। बुंनो थाङोब्ला बर' सोदोबा गुवार ओंथियाव ओ समान हान्जानि गुबुन गुबुन सुबुंनि जथाय
औ औ
बिसोरो सा सानजा बंग' गवालपारा जिल्लायाव ओ मेस आरो नेपालाव मेस महरै मिथिनाय जायोमोन आरो
औ औ
बर'फोरखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारना थानायखौ नुनो मोनदों। नङा होम
औ औ औ
बिब्दिनो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिबोजानाय मोनसे हारि।
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाय बादि माने बर'फोरा जे आसामावल' गोसारनानै दं बेबो नङा। ओ गुबुन हादरफोरावबो दङ जेरै नेपालफोर बादियावबो दङ ओ बहायबो ब-बर' आरो गुबुन रायजो नङाब्लाबो जोंनि साखाथियाव थानाय अवेसबेंगल आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दङ जोंनि रायज्लायनाया एसे एनै सोलायदोंब्लाबो माने जोङो माखासे माने कालसार माखासे एसे एसे सोलायदों अब्लाबो बर' हिसाबै एसे रायलायनायाव मिक्स जादोंब्लाबो बर' हिसाबैनो माने सारा जोंनि माने इनटारनेसनेलावबो दङ बा जोंनि साखाथि हा हा अ माबायाव स्टेटआवबो दङ आरो जोंनि गुबुन गुबु न जायगायाव थानाय बर'फोरनि जानाय लोंनाय बा जोंनि लेंगुवसटिकआवबो एसे सोलायनायखौ जेरै नुनो मोनो जोंनि दिडिस्ट्रिक्ट मोनसे बारबानो माने जों बर' माहारिनि माने रायज्लायनाय बा एसे जानाय स्टाइला सोलायो जेरै बाक्सानि बाक्सानि रायज्लायनाया जों चिरांनिजों एसेब्लाबो दुख दिडफारेन्स जायो आरो चिरांनिया एसेब्लाबो कक्राझारनिजों दिडफारेन्स जायो आरो उदालगुरिना एसेबाबो सोलायो आरो बेबादिनो गुबुन हादर जेरै नेपालफोर थानाय बा वेस्ट बेंगल थिग बेबादिनो गाबागाव जायगानि सुरखौ एसे एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ औ
आरो जानायावबो सोरबा बादिया थावनि अनगायै खारै होयो खारैजों सङो आरो सोरबाबा माने गुबुन माने गुबुन रोखोमै संनानै जायो ओंखाम जानाय स्टाइल बेफोर एसे एसे सोलायनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला जों बर' फ्रा गोदोनिफ्रायनो नांबोनाय मोनसे हारि नङा होनबा
औ
जों मोनफ्रामबो बुस्थुखौनो जोंनि मोन्थायखौनो जोङो ओरैनो मोनाखै गुबुननि फ्राय जोङो बिख'नानै लानाय बा गुबुनजों जोङो सरखारजों दावहा नांनाय बा ओ मा होनो बेखौ जुजिनानैसो जोङो मोनफा मोनफा सोरजिबोनो हादों जेरै बि एस सि, बि टि सि आरो दा गोदानै जोनोम मोननाय बि टि आर मोनफ्रोमबो एकर्ड बा मोनफ्रोमबो जोंनि एसिभमेन्टाव गोबां जोहोलावनि सेक्रिफाइसफोर जादों नङा होनबा गोबां जोहोलावनि सेक्रिफाइस बा बिसिनि मावनाय आरो जेरै आथिखालाव जोङो ओ जायखौ जोङो बड'फा होनो बिथांमोना ओ बर'नि बिफा जानानै बै सम समाव जोंनि हारिनि थाखाय ओरैबादि मावदों बिसोरो जोंनि हारिनि थाखाय बेफोरबायदि मोजां हाबा बा मोजां ओ पलिटिकेलिबा आरो समाजारिबो बिसोर बेबायदि गोदोनि समावनो मावनानै गालांनायखायसो जों दायो बे फरजायाव मोनफैनो हादों। नङा होनबा दा बर'हा बर'हा जोंहा गावनि राव हारिमु थुनलाइ दं होननानै जोंङो जुदि माने दलरै जिरायनानै थायोमोन ब्ला गुबुन हारिया निसय नाख्रेबगौमोन राव हारिमु दंखायो जोंना जों बेजोंनो थांनानै थागोन होननानै जोंङो सिरियै जिरायनाय जिरायनानै थायोमोनब्ला जोंनि बे राव हारिमु थाखानायाबो गोमालांगौमोन जोंङो नांबाय थानाय नांबाय थानायनि थाखाय जाउनाव जोंङो सरखारनिफ्राय बिख'नानै लानां लानायनि जाउनावसो जोंङो दा बर' हारिया माखासे दडेभेलपमेन्ट बा जोंनि गेजेराव माखासे दा जि थासारियाव दं जि लेभेलाव दङ बेफोरसिम माने मोनफैदों नङा होनबा दा नोंथांनि बादिब्ला बर' हारिया माबोरै आरो साबसिनै साबसिन दावगानो हागोन बा जोंनि बर' समाजा माबोरै ओ मोजांसिन थाखोआव दावबायलांनो हागोन बिनि सायाव फंनैसो नोंथाङा बुङोब्ला गोजोननाय थागौमोन।
औ बर' समाजाथ' दायो गोदोनि जेरै दाबायदि नंला नङा होमबा दायो एसे बाबो ए ओ गोदोनिख्रुइ जेरै दा साबसिन जालांगासिनो। गोदो जेरैमोन दा बिब्दि नंला आरो जेनेबा ओ दाथ' जोबोद मो जाङैनो बर' माहारिया बर' हारिया जौगालांगासिनो सोंथानि बिनिफ्रायबो बर' ओ सोंसाफोरा माने बर' फरायसा फरायसुलिफोरा जोबोद मोजाङैनो उथ्रिलांगासिनो गावनि होसोलांगासिनो बिब्दिनो बर' हारिखौ सिनायथि होगासिनो बेबायदिनो बर' हारिया ओ बेबायदिनो जौगालांनो हागासिनो नङा होमबा। आरो इयुनावबो बिबदिनो जौगालांनो जौगालांनो हागोन
औ
बेबायदिनो ओ गावनि सिनायथि माने जौगानो लांबाय थागोन होननानै
आरो जोंनि गेजेराव दावगादोंब्लाबो बर' हारिया जौगादोंब्लाबो जोंनि माखासे समाजाव माखासे बेले बेजेखौ जों नुनो मोनो जेरै लोंनाय जानायजों गोदोफबनाय दासिमबो दङ खारजोबाखै बुंनानै ओ खारजोबाखै होननानै जों बुंनो हायो आरो दासिमबो खोमसि फोथायनाया जोंनि गेजेराव दङ नङा होनबा हेलौ माने सोरखौबा सोरखौबा दायना होननानै गोसोआव साननानै लानाय बिनि सायाव अथासार खालामनाय बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिदों नंगौ नाथाय आथिखालावबो माने हानद्रेद पार्सेन्टलि जोबाखै आरो जोंनि गेजेराव जौजों जौ मोनफ्रोमबो फोरबोफ्राव लोंनाय बा ओ जौ जुवाजों एसेब्लाबो गोदोसोनाय दा जोंङो गुबुन हारिजों रुजुनायाव माने दासिमबो एसे गाहायावनो दङ जों इमान जौगाजोबनो हायाखै दा जोंङो गुबुन हारिजों समान लेभेल थाङोब्ला माखासे जोंनि बेफोरबायाददि बेले बेजे समाज सोलिबाय थानाय गाज्रि हुदानिफ्राय जों निस्सय ओ बे ओ निस्सय गारनांगोन बेफोरबायाददि हुदाखौ आरो सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि रांखान्थि रां ओर आरजिनाय बा समाजखान्थि जों गामिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै जों टुरिजिमखौ डेभलप खालामनानै बा जिखुनु बिजनेस फिसा फिसौ मावनानै जोंङो फाइनानसियेलि गावखौनो डेभलप खालामोब्लासो गुबुनफोरबायदि ओ गुबुन दौ जौगानाय हारिफोर बादि जोंङो जौगानो हागोन नङा होनबा?
औ।
दा बिनिखायनो जोंङो जौगाखाबाय बर' हारिया गोबां ओ मोनबोखाबाय माने जोंङो गोबां एचिभ खालामनो हाबाय। बिदि होननानै जोङो दलद थानो नाङा जोंङो साबसिननिफ्राय साबसिन सो लोंलांबाय थानांगोन, मोजां इडुकेसन लानांगोन, ओ मोजां मान ने कुवालिटि इडुकेसनखौ जोंङो लानो रोंनांगोन। सोलोंथाइजों लोगोसे जोंङो खामानि मावनो दांनोबो रोंनांगोन, नङा होनबा?
औ नंगौ।
जोंङो फरायनानैल' फरमेल इडुकेसनखौल' लानानै जानाय नङा जोंङो माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानि फोर बेखौ मावनो लानांगोन। जेरै होन स्किल दडेभेलपमेन्ट होनोब्ला ओ बर' सु सुबुङा ओ सोरबाबा थेलारिं, सोरबाबा जि सुनाय, सोरबाबा जि दानाय, सोरबाबा सेलुननि खामानिफोर सोरबाबा माबा मोनसे बिजनेस फिसा बिजनेस सोरबाबा ओ प्रफेसनेल माबा मोनसे दखान दखानफोर होनानै बिदि फिसा फिसा जुदि जों साफ्रोमबो यिउथ्सफ्रा जुदि गावखौनो गाव माने फाइनेनसियेलि ओ सुंथानानै लानो ह हायोब्ला बे बेफोरबायदि खामानिखौ जों सोलोंनो हायोब्ला बर' समाजाव बा बर' हारिया
माने बुहुद आवगायलांगोन आरो सा ख्रि बाख्रिखौथ' जों बयबो मोनजोबनो हाया नङा होनबा? सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव गोबां फिसा साख ख्रि ओंखारबा बुहुत मोनसे पपुलेसननि ब'हाय एप्लाइ खालामो दा बेफोर साख्रिफोरखौल' जोङो मा होनो आसा खालामालासिनो जों गाव गावनो बुहुद ओ फिसा फिसौ खामानि मावनानै रां आरजिनो हायो जाय जोंनि समाजाव जोंनि हादोराव बेयो बुहुद ओ इमपेक्ट ख्लैनो हागौ। थिग बेबादिनो बर' हारियाबो बिदिनो जौगानो हायोब्ला मोजां आरो। आं सानो, दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावदो माबादि जोंनि बर' हारिया माबादि गानो जोमो बिनि सायाव एसे फोरमायना होदो।
औ ओ सरासनस्रायैथ' बर' आइजोफोरा दख'ना गानो आरो ओ जोंनि हारिमु जेरै दख'ना गानो आरो हौवासाफोरा गामसा आर'नाइ ओ बर' हारिखौ सिनायनाय जायो जेरै बर' आइजो फोरा गोदोनिफ्रायनो जि जोम दाबोयो नङा होमबा बर' आइजोफोरा एबा हिन्जावसाफोरा जि जोम दानाय लुनाय जोबोद आखा फाखा बर'फोरनि समाजाव मोनफ्रोमबो न'खराव खमैबो जरासे इसानसालि नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय बेफोरबायदि नुनो मोनला मानो होनोब्ला लाव गासैबो जि जोमखौनो जोङो दानानै माने बिदिनो दानानै मोनजोबला नङा होमबा गासिबो जोङो बिदिनो अनलाइनाव अर्दार खालामो एबि बाजाराव बायहैयो नङा होनबा?
औ औ
आइजोफोरा दख'ना आर'नाइ रेगे रेगां फा फालि ओमफ्राय साद्रि दायोमोन गोदोहाय ओमफ्राय दाथ' खायफा खायफायानो दाला बांसिनानो अब्लाबो ओ गामि गंसेयावहाय माने ओ सासे सानै बिदिखौल' आजि खालि माने आथिखालाव नुनो मोनसै आरो ना
औ औ औ अब्ला दोनथ'नोसै नामा? जो समायाबो जाबाय औ
औ